खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन दङ' नोंथां ओरैनो ओमफाय मानि सायाव सावरायनो नोंथां ओरैनो?
ओ जोङो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय एबा माखासे थानायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो खल खामनाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना एसेबाबो?
जागोन नोंथां ओ आं एसेबाबो नोंथांनो फोरमायनोसै जेन'बा।
बिदिनो बर'फोरनि जानाय लोंनाय बा थानाय बेफोरनि सायाव सावरायसै आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंना बर'फोरनि ओ बर'फोरना मा गोदोनिफ्रायनो जेन'बा बाहायबोबाय थानाय बा जाबोबाय थानाय माखासे से जामुंफोर बेफोरबायदि दंखायो आरो आरो मोसानाय मुसुरनायखौथ' जेन'बा जों रायलाय बाय थाखागोन उनाव ओ जोङो जानायफोरखौनो लारायग्रोनोसै दा जानाय होनोब्ला जेन'बा मोनसे ओ मोनसे हारिनि सुबुंफ्रा बा मा जानाय बा गोदोनिफाय मा जाबोयो बेखौनो दा मा जानानै थांनानै दं उनाव मा जानानै थांना थागोन बेखौनो रायलायनो हागोन आरो ओ जोंना बर'फोरनि गेजेराव मा गोबां माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जायखौ जोङो बासिनो हाया। दा बेवहाय जोंना गुबैयै माखासे ओम सरखारजों गनायथि होजानाय बा सरखारजों ओ जायखौ ओ जोंनि हारियाल' जोंनि बर'फ्राल' जायो होननानै सिनायथि होजानाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओंख्रिबो दं आरो जोंहा। दा आङो नोंनो नोंथांनो मोन्नैसो फोरमायनोसै जेनेबा बेफोरखौ मारै सङो दा जोंहा सिगाङावनो दङ' अ नारजि अमा
बेखौथ' जोंहा जोंनि स-सरकारनिफ्राय जोंनि बर'फोरनिल' होननाल' गनायथि मोनबाय आरो दङ' बिनो अनला दाउ आरो बिदिनो गोबां दं नाफाम दं। दा माखासेफोरखौ उनाव रायलायगोन जेन'बाा ओरनो नारजि अमाफोरखौ रायज्लायदो?
दा नारजि ओंख्रिया जोंहा ओरैबायदि जेनेबा नारजिखौ जों माजों बानायोबा सिगाङाव जोङो जोंहाथ' ओ बर'फोरा बा जोंनि ओनसोलाव दा बायदि बोथोराव जोंहा मा खालामो फाथो आबाद मावो आरो। बे फाथो आबादफोरा मा जायो जेब्ला देरो बाद ओ दानस' दानस' दानस'खनाय जायो फिफांखौ ओ जोङो गुबैयै फाथोखौ जोङो ओ मा मानि थाखाय माव होबा जोङो बिगुर बिगुरखौ जिरनानै जोङो दुरुं बानायनो थाखाय ओ दुरुं बानायनो थाखाय जोङो मा खालामो फाथो आबादखौ मावो आरो दा बेवहाय जोंहा बिलाइआ बारा जेबो गोनांथि गैया दा मा खालामो जोंनि बर'फ ओ बर'फ्रा मा खालामो जेन'बा ओ बे बिगुर माबा मा होनो बिफां बिलाइ थायोना बिलाइखौ जोङो खानानै ओ खानानै बुरजा खानानै मा खालामो फोरानो आरो फोराननानै जों बेखौ बस्थायाव सोनानै ओ जोङो मा खालामो राननानै जेब्ला बे सिम जायो। स्रेम स्रेम जानानै जोङो बेखौ मा खालामो बस्थायाव सोनानै जोङो ओंखाम संग्रा इसिं जायखौ बर'फ्रा इसिं होनो बिनि गोजौआव खानानानै दोनो जाहाथे उखुन्दै नांबाय थायो उखुन नांनानै जाहाथे बिलाइया गाज्रिया बिलाइया गाज्रि जाखाया जानाया बेयो गोखा नालाय बे एम्फौबो जानो हाखायाखै आरो दा बिदिनो जाबायना जेनेबा नारजिया बेखौनो होनबाय आरो दा नारजिखौ जोङो मारै संङो होमबा जोङो सिगाङाव नारजिखौ दैयाव सो सोमो आरो ना बरथनफ्राव बा थौफ्राव जोङो दैयाव सोमनानै दोनगोन दसे गुरै जानो थाखाय जेब्ला बे गुरै जायो अब्ला जों बेखौ बो फुफ्लेगोन आरो बोफ्लेबा मा जायो। बोफ्लेबा जोङो बिलाइफोरनाथ' गेजेराव रोदा बायदि थायोना जों बेखौ गारनांगौ आरो। दा जों बेखौ बोफ्लेगोन बोफ्लेनानै मा खालामगोन बे रोदाफोरखौ जाहयो एसे गारखागोन आरो बेयावनो नङा जोंहा ओ बे संनायावसे खस्थ' मोनो आरो दा बिदिनो बोफ्लेनानै ला बाय बोफ्लेना लानानै जों बेखौ मा खालामगोन दाना ओ खारैफोर होनांगोन दैयाव रुगोनानै दैयाव रुना लानोसै खारै एसे होनोसै जाहाथे रिमोनो सानायावबो जाहाथे बांसिन गेब्लेयो। दा बिदिनो रुबाय रुनानै जेनेबा रुइनानै गिब्लिहां जायोबा जों बेखौ सागननो स थाबाय आरो। सागोन होनबाथ' मिथिखायो नोंथां जेनेबा जोंना ओम दालि दालिखौथ' साया सानाया दालि आलु ओंख्रिफोर सानो बा माबा बिदिनो गथा गथा ओंख्रिफोरखौ सानो थाखाय जोंहा सागन बानायो बे सागनखौ जों माजों बानायो होमबा अ औवा औवाजों बानायो आरो जेन'बा बिजौआव थुफ्रंनानै बेजों गन ओरैबो ओरैबो गन सोना मोनब्रै जायखौ जोङो गोजौआव साबाय थागोन। बेखौनो सागन होनो आरो दा सागनजों साखांनानै मा खालामनांगौ बेखौ आहम सागननो साखांबाय नालाय
गिब्लिबाय
दाना जोङो अमाखौ एवनांसिगौ आरो बिदिनो अमाखौ जोङोओ अमाखौ जो ओ मारै सङो बिदिनो संनो जेन'बा पियास फियास होनानै संदो माबा बिदिनो मस्ला मस्लिफोर होदो हालदै संख्रि बानलु बेयावनो होजोबखादो दा बिदिनो ओ जायोबा अमाया फ्राम फ्राम जायोबा जोङो बांसिन मेजेम हाहोयो अमाखौ नारजि संङो मानो होननानै बुंब्ला ओ मेजेमा मिलौ होयो आरो रिमोनहोयो नाल बेनिखायनो मोजाङै एवना लादो जेनेबा मेजेमफ्रा गलिजोबोबा मा खालामनांगौ बेयाव ओ जोङो बै रुनानै लानाय बे माबाखौ नारजि नारजिखौ जोङो ओ दालि सम्पद होनाय बायदि होदो आरो दालि सम्पद होनाय बायदि होनानै जोङो बिदिनो ओ गलि मा होनो बिदिखौ गोदौ होदो जेनेबा गोदौ होदो एसे गोबाव गोदौ होदो ओमफ्राय ओंख्रिखौ बेसेबां बिबांनि लाखिगोन बेसे दोन्दो आरो। दा बिदिनो ओ जेब्ला ओंख्रिया जेनेबा नोंथांनि लानो लानायनि मा मा होनो जेनेबा जानो आन्था लानायनि बिबाङाव फैयो अब्ला नोंथाङा बेखौ खारै साखिदो संख्रि साख्रिदो बिदिनो साखिनानै जादो आरो दा बिदिनो जेन'बा जोंनि नारजि ओंख्रिया बिदिनो आरो बिदिनो सङो। दा नारजि ओं- जों जोंहा बर'फोरनि गेजेराव माखासे गोबां फोथायनाय दं जेनेबा जोंहा मानसि थैयोब्ला गामियाव बे नारजि फोराननानै लानो नारजि जों बेखौबो ओ मानसिखौ जों गोदैसालियाव सावहैखांनानै मा खालामो। दुगैखां लोबखां फैयो ना बे लायफा लाइफां खालामनानै नारजिखौ अरगारो आरो माने अरजिर बोयो दा मानसे बेआव फोथायनाय दं जेनबा ओ नारजि हगारोबलायनो जेन'बा बै ओ मानसि थैनायजों बा जोंजों बा जोंनि गामिजों जेबो सोमोन्दो थाला बिदिखौ जोङो सोमोन्दोखौ दानगारनो हायो होननानै दा बेनिखायनो उम बिदिनो बिदि गोथै गारनाय मा मा होनो सोमोन्दो गारनायावसो जोङो बिदि नारजिखौ बाहायो होननायलाय मा खालामो ओ जोंनि
ओ बर'फोरा मा खालामो आलासि-दुमसि फैयोब्ला नारजि ओंख्रि संनायनि गैया। मा होनो होनब्ला जोंना ओ ओ
नार्जिखौ जोङो मायाव बाहायो जोङो गिबियावनो जों थादों जेनेबा मोनसे फोथायनाय दं ओ
फोथायनाय दं जेन'बा नारजि ओंख्रिखौ जोङो गोथै गारनायाव अरज्रिनानै जेनेबा सोमोन्दो सिफायनायखौ बाहायो। दा बिदिनो जेन'बा जों नारजि ओंख्रिखौबो जोङो जाथि खुरमा बाहागि संनानै जाया मानो होनना बुोब्ला जोंहा सोमोन्दोआ गाज्रि जागोन जों बेखौ सानो आरो। सोमोन्दो जों नारजिखौ जाबालायनो सोमोन्दोआ जोंहा ओ सोमोन्दोआ जों जोंनि सोमोन्दोआव नांलाय-खमलाय बा जोंनि सोमोन्दोआ जोबगोन जोंनि सोमोन्दोआव माबा मोनसे दावराव-दावसि फैगोन बेफोरखौ साननानै जोंनि बर'फोरा बेै नारजि ओंख्रिखौ आलासि-दुमसि फैयोब्ला जाया आरो दा बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां माखासे ओ ओंख्रिफोर दङ जोंनि जाय- खौ रायलायबा राय्लायजोबनो हाया जोंहा बेजोंनो गोबां दं जों बे माखासेखौ उनाव रायज्लायबावगोन। दा नोंथाङा दा नोंथाङा ओ नोंथांनि जेन'बा जोंनि बर'फोरनि बागै थानाय-लोंनाय जानाय-लोंनाय बिदिनो मोसानाय-मुसुरनाय बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायदो दे नोंथा?
ओं जागोन जेनेवा नोंथाङा जे बायदि फोरमायनानै होबाय जेनेबा जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय-लोंनायनि सोमोन्दै जे जों मा मा जाबोयोमोन एबा मारै जोङो फालन खालामबोयोमोन बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मोजाङै फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बेनिखायनो आंबो एसे दोरोङारि गाननाय-जोमनायनि सोमोन्दै एसे बुंलांसै आरोना जों- जोंनि समाजाव गोदो माबायदि गानोमोन एबा दा माबायदि गानखो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिम फंनैसो फंनैसो बुंनो-बुं-बुंलांनो सानदों जेनेबा नोंथाङा खोनासंलांबानो जाबाय। उम आ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय-जोमनाय होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो जेनेबा जोंनि दख'ना माखासे दख'ना, गामसा, फास्रा, बिदिनो दं आरो ना आर'नाइ जेनेबा मा जों बुंनो हागोन बेफोरखौ जोङो बफोरखौ जोङो गानोमोन आरो। गानोमोन बेनिखायनो बेखौनो जोङो माखासे मा होनो बर'नि गानग्रा दोरोङारि गाननाय-जोमनाय होननानै बुंनो हागोन आरो ना नोंथां। जेनेबा जोङो गोदो माबायदि गान-गानोमोन जोङो गोदोहाय गानोमोन मा होनो जोङो दानानै
एबा
मा होनो इसान सोंनानै जोङो गावसोरनो न'आव गाननाय जायोमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो बेबायादिनो मा खालामनाय जायो बेबायदिनो जोङो गाननाय गानबोनाय जादोंमोन आरोना गानबोनाय जादोंमोन आरो आं बुंनो थाङो थांबावगोन जेनेबा जोङो जोंनि बर' बर' सेंग्राफ्रा मा गानो मोनो जों जेनेबा जोङो आर'नाइ आर'नाइ लायोमोन आरोना आर'नाइ ओमफ्राय बेजोंनो दङ जों बेजोंनो गामसा गांसे आर'नाइया जाहैबाय जोंनि मोनसे गोथारनि नेरसोन आर ना जोङो माबा मोनसे खामानि मावनाय एबा माबा मोनसे माबानो थाखाय जोङो एबा सोर सोरबा सासे मानसि बरायनो थाखाय एबा सोरबा मानसि गिदिर सुबुंखौ बरायनो एबा मान बावनो थाखाय जों मा खालामनाय जायो आर'नाइखौ जोङो बाव मा होनो गानहैनाय जायो आरोना बेनि थाखायै जोंनि बर'नि मोनसे गिदिर इन्टारनेसनेल आर ना बेयो जाहैबाय जों जोंनि दा जि आइ टेक मोननाय जाबाय आरो ना जोंनि बर'नि आर'नाइया दा दानि मुगायाव बावाखै नै बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि आइ टेक मोननाय आर'नाय नाया बोसोरनै बोसोरथामल' जाबाय आरोना जेनेबा जोंनि बर'नि आर'नाइया आरो आं बुंनो बुंनो थांबावगोन जेनेबा जोङो बे माखासे जोंनि बर'नि जि आइ टेक मोननाय जेने जेनेब जों आर'नाइ बेयो जाहैबाय जों नैरोजा नैजिब्रै माइ मायथाइनि अक्ट'बरावसो मोननाय जादोंमोन आरो ना जोङो बे जे जि आइटेक आर'नाइ जोंनि बर'नि मा होनो दोरोङारि गाननायखौ बेनो जाहैबाय जोंनि मोनसे बुहुत गिदिर नेरसोन बेयो बेयो बे आर'नायइया गोदोनि सम समावबो मा खालामनाय जायोमोन जेनेबा जोंङो राजा रानि सोरबा राजाया बबेबा मोनसे मोनसे हादरखौ दावहा बबेबा मोनसे हादरजों दावहा नांनो थाङोब्ला मा खालामनाय जायोमोननो बिसिफ्रा बै माखासे हिनजावफ्रा एबा बिसिफ्रा मा होनो मोनायाव हरसेयावनो आर'नाइखौ दानानै हरसेनो दानानै हौवा फिसायफोरनो फोरनो हरनाय हरफानाय जायोमोन आरोना बेयो मोनसे गोथारै नेेरसन नालाय बेनि थाखायनो दावहाफ्राव थाङोब्ला दावहा नांहैयोब्ला जोङो बै आर'नाइया मा होनो हेफाजाब खालामो खालामथों एबा प्रटेक्ट खालामदों बेफोरबायदि फरायनानै हरफानाय जायोमोन आरोना जोङो जेनेबा नोंथां आरो दा आं बुंनो थांबावोन बेबायदि गाननाय जोमनाया जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो दाबो सोलिबोगासिनो दङ आरो जों बेखौ गाननो ब गारनो नाङा मानो होननानै बु अब्ला जोङो बेयो जोंनि थाखाय बुहुद गोनां जोङो मोनसे मोनसे बर' हारिया जों बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय गैयाब्ला एबा गोमालाङोबा जोङो जोंनि माखासे जोंनि नेरसोनखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हायाबा जोंनो जों लासैनो बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनो हमगोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनो गावनो गाव मा होनो सिगांग्रो जोंनो मोजां जायाब्ला गुबुनखौ मोजां खालामनो हाया बेफोरबायदि आरोना बेनिखायनो जोङो गावबाागाव गाननानै आरो बयखौबो गानहोनांगौ आरो बिनिखायनो जोङो बिनिखायनो जोङो बे दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ नांथारगौ आरोना मोनसे हारिखौ सिनायथि होयो होनोब्ला जोङो मोनसे मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय बैफोरखौनो मा खालामो सिनायथि होयो सिनायथि होयो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जों जोंनि थाखाय बेफोरो बुहुत गोनां आरो जेरै नोंथाङा दहाय जों नोंथाङानो बुंलांखाबाय दहाय जानाय लोंनायनि सायाव जेनेबा जोंनि बर' फ्रा मा मा जायोमोन एबा माबोरै जायोमोन बेफोरबायदि आरो ना नोंथां जेनेबा दा आङो दोरोङारि गाननाय जोमनाया जाहैबाय जोङो बैसागु समाव माबायदि गानोमोन बेखौ आं फंनैसो बुंनानै सानदों जेनेबा जोंनि दा बैसागु समावबो गोदोहायबो जोङो उम गाननानै मोसाबोदों जेरै जोङो बुंनो हागोन ना दखना थावसि
आरो
नङाबा मा होनो फास्रा गोजा आरो आरनाइ बेफोरबायदि लानानै बर' हि- बर' हिन्जावफ्रा मा होनो बैसागु मोसाबोदोंमोन आरो बर‌ सेंग्राफ्रा एबा हौवाफ्रा मा मा जानामदोंमोन बिसोरो आर'नाइ गांसे ओमफ्रायो गामसा लानानै मा होनो गोदोनि समाव ज' ज'यैनो बैसागु खौ मोसाबोना बोदोंमोन एबा बैसागुखौ फालिबोदोंमोन आरो ना नोंथां। उम आरो बिदिनो दंबावो बुंनो थाङोबा गोबाङानो खिन्थु आं माखासेखौ बुंजोबनो बुंजोबला जेनेबा समाबो जोंना बारा गैया नालाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ गोजोन्नाय थाबाय। जेनबा